हेलौ औ खोनादों ना औ खोनादों ओ नोंथाङा रान्दिसे सम ओरैनो दंथयोना
औ औ दङ नोंथां दङ जिरायना ओरैनो
औ बि जोङो मोनसे आयदानि सायाव सालायनो हागोन ना नोंथां दा जोंहा ओरै मुलुगनां दुंग्लाबनाय बायदि जोंना ओ सानथुनि गरमा बाराद्राय जाबाय नङा होमबा जोङो बेनि सायावनो दसे रायज्लायनोसै आरो दा नोंथाङा दसे फोरमायग्रो दो ओमफाय आङो नोंथां फोरमायखांबा फोरमायनोसै आरो
औ औ जागोन दे नोंथां जागोन दे ओ मोजाङैनो खोनादों ना नोंथाङा औ औ नोंथां जेनेबा मुलुगनां दुंलाब नाय होनोब्लाथ' जोङो जोंनि बुहुमनि सा बिखुङा जेन'बा ओ जोंनि बुहुम बिखुंनि नि सा बिखुङाव बिदुंनि जि थाथाय बियो गोबाव समसिम थायोब्ला एबा बिदुङा जोंना माने नांनायनिफ्राय बारा जायोब्ला जों बेखौनो मुलुग नां दुंग्लाबनाय होननानै बुङो नङा होमब्ला नोंथां बेनि औ गोबां जाहोग्राफोर थायो जेरैहाय ओ मा होननानै बुंगोन सुबुं माहारिनि मावथाय बेनि उनावहाय जोंना माखासे मिथिंगायारि जाब्रबथाय नङा होमब्ला नोंथां
औ
ओ सुबुं माहारिनि मावथाय होननानै बुङोब्लाथ' जो बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां जेरैहाय मिथिंगायारि जाब्रबथाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बांग्रिं मावनाय अगें बेरफ्रु सारनाय सुनामि सोमजिनाय एबा बायदि बायदि माखासे जाहोनफोर दङ जायनिफ्राय माने जोंना माखासे नाङि गेसफोर ओंखारो जाय गेसफोरा माने जोंनि आबहावानि थाखाय खहा गोनां आरो बेनिफ्रायबो मोनसे जोंना खेंसालियायै एबा थोंजोङै मुलुगना नुंग्लाबनाया सोनार जायो नङा होमब्ला नोंथां आरो गुबैयै जोङो बुंनो थाङोब्ला सुबुंफोरनि मावथायखौ होननानै बुंनो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला सुबुंफोरा माने मुलुगनां दुंग्लाबनायनि गाहाय जाहोन आरोना नोंथां जेरैहाय ओ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों
औ औ जेरैहाय सुबुंफोरा मा खालामो जेनेबा गोबां बिबांनि जोंना बेगेंथाइ खाम मुवाफोरखौ बाहायो बेनिफ्राय जायनि जाहोनाव माने जोंनि बारमण्डलाव मा जायो यो कार्बन डाइ अक्साइड मिथेन गेस बिनिफ्राय नाइट्रजेन डाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड बायदि सोमखोर न' सोमजिहोग्रा गेसफोरा माने बांबोनायनिफ्राय बांबोयो आरो नोंथां ना जेरै हाय ओ मा होनना बुंगोन बेगेंथाइ खामुवा होनोब्लाथ' जोङो पेट्रल डिजेल केरासिन बे बेनिफ्राय आरोबाव जेनेबा माखासे माने जायफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो थाङा बैफोर गेसफोरखौ आरो जायखौ जोङो फसिल फुइल होननानै बुङो नङा नङा होमब्ला नोंथां थ' बेफोरखौ गोबां फ्राय बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि बारमण्डलाव माने बेफोर नाङि गेसफोरनि बिबाङा बारा जायो। जाय गेसफोरा माने जोंहा मिथिखागौ बिदुं हमथाना लाखियो होननानै ना नोंथां? ओहोम बेफोर गेसफोरा जिहेथु जोंनि बुहुम सायाव माने बिदुंखौ हमथाना लाखिनानैहाय बुहुमनि दुंथाइखौ बां बारा खालामनानै होयो बेखायनो माने जोङो ओ बेफोर गेसफोरखौहाय माने मा मा होनना बुंगोन मुलुगनां दुंग्लाबनायनि जाहोन होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां। थ' औ बेफोर गेसा जुदि बिदिनो बाराय बारा थाबाय थायोब्ला जोंना मा जायो बै माने बरफनि हाजोफोरा आवलिनानै बे दैफोराहाय जोंना लैथो बिखुंखौ आरोबाव गोजौ खालाम फैयो बेनिफ्राय जोंना आरो मा जाबावो जोंनि बे हायेन ओनसोलावनो जा जौैयेन ओनसोलावबो जा माने बिदुंखौ नांनायनिफ्राय बारासिन खालामनानै होयो जायनि जाहोनावहाय माने जोंना मा जाबाय अजन गेसाबो बारानिफ्राय बारा बारानिफ्राय बारा जोंनि गोजौनि सारफेसखौ एबा गोजौनि जि अजनफोर बेखौहाय माने गोबा खालामनानै साननिफ्राय फैनाय गोजा आलट्रा भायलेट जायखौ जोङो रोजा फाथाव गाब होननानै बुंनाय जायो बे माने सोरखिनो हमखै ना नोंथां? जायनि जाहोनाव माने सुबुंफोरनाव बिगुरनि केन्सार एबा बायदि-बायदि। बेराम आजारफोरा जोंनाव फैनो हमबाय थ' बेनो जे मुलुगनां दुंग्लाबनाय माखासे गुबुन जाहोनफोर दंबावो जेरै हाग्रामाफोरखौ फोजोबस्रांनाय हाग्रामाफोरखौ फोजोबस्रां ङोब्ला जोंना मा जायो जेनबा बै हाग्रामाया जो हाग्रामानिफ्रायनो जोंना गोबां बिबांनि अक्सिजेन गेस एबा मोजां गेसफोराहाय ओंखारबोयो नालाय नोंथां ना सुबुंनि हां लानो थाखाय एबा जोंनि आबहावाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय। जुदि बै हाग्रामा ओनसोलफोरखौ लामा बानायनायनि मुङाव एबा कलकारखाना गायसन नायनि मुङाव एबा माखासे दारिमिन फसंनायनि मुङाव जुदि दिनै एसे गाबोन एसे फोजोबस्रांबाय थायोब्ला एबा लेखा बिलाइ बानायनायनि मुङाव एबा माखासे फार्निचार एबा न' लुनायनि मुङाव जुदि बेयाव बाथाम बायदिसिना हानायनि थाखाय हाग्रामाफोरनि सायाव सो नार बाय थायोब्ला माने जोंना दिनै एसे गाबोनसे मुलुगनां दुंग्लाबनाया जोंखौ मनख ग्लाबगोन आरो ना नोंथां जेरैहाय आथिखालाव बिदुंआ माने गोबां बारा जाबाय नोंगौना नोङा नोंथां? ओ ओहोम बिदुंआ हाय माने गोदोनि समाव ओरै नैजिस्निडिग्रि सेलसियास नैजिबा डिग्रि सेलसियास नैजिगु दिग्रि सेलसियास बारानिफ्राय बारा बेफोर बेफोरबायदि जायोमोन आरोना खिन्थु आथिखालाव मा जाबाय आथिखालाव बिदुङा थामजिबा डिग्रिस सेलसियास ब्रैजि डिग्रि सेलसियास थामजिगु डिग्रि सेलसियास बेफोरबायदि जोबोद माने बां नो हमबाय जायखौ जोङो सहायनो हानाया खम जाबाय आरोना नोंथां? बे ओ बाराद्राय बिदुं जानायनि जाहोनावनो जोंना आथिखालाव ओ हाय प्रेसार जानाय बेनिफ्राय माने जाय-जाय बिथांमोना माने सान्दुंखौ एबा गरमखौ बारा सयज' खालामनो हाया बिथांमोना माने बायदि रोखोमनि बेराम जानानै माने ओ मा होनना बुंगोन बेंगुरा बेंगुरि बायदि जानानै थाबाय आरो ना नोंथां माखासेयाथ' जिउबो गोमानो गोनां जाबाय बिनि उनावहाय बोथोराबो सोलायबाय नोंथां ना जि समावहाय जेने'बा जों ओ गोलोम बोथोर जानांगौमोन बे बोथोराहाय माने थाबैनो फैग्रा जाबाय जिहेथु बिदुङा बारा जाबाय नालाय ना। नोंथां बुहुमाव।
औ।
बेनिफ्राय माने जि समावहाय सुबुंफोरा माखासे मा होनना बुंगोन खाबुफोरखौ मोननांगौमोन बे खाबुखौ मोनलिया दैलांफोरा सम मथै जालिया बेफोरबायदि आरो जाहोनफोर ना नोंथां। ओ ओ नोंथाङाबो फोरमायहरदो ना।
औ जागोन दे जोंना जोंना बिदुङा माने दा ओ दा बे गोदान नैबे गोदान दिनाव गोदान माने गोबाङैनो गाज्रि जालांनो हमबाय गोदोनि बिदुङा एसेबां गाज्रि जायामोन दामाने बां सिनानो माने सादुंखौबो सहायनो हायि जाबाय बे ओरैबायदिफोर दुंख्लाबो माने जों माने दसे दसे सम जुदि जोङो दुलिबयाव ओंखारोबा जोंनि माने बिखङा खामलाबजोबनो नागिरो माने जों सहायनो हानोनो नागिरि बायदि माने बिदुङा जाबाय आरो दानि दिनाव गोबां बिदिनोनि जाहोन दङ जोङो बिनि जाहोना जों सुबुं माहारियानो जों गासि सिबो दायखौ मानो जों सुबुं माहारियानो खालामदों आरो जोङो बिनि फिथाइ खौ जोङो मोनदों आरो दा जोङो बिनि फिथाइखौ जोंङो मोननानै दा जोङो सिनो दङ बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि जोंनाव गोरोन्थि मावो बायदि बायदि गोरोन्थि जोंनाव गोबां रोखोमनि मावबोगासिनो दं आरो बिदिनो जोंनाव दंफां लाइफां बायदिफोरखौ जोङो गाव गावनि खामानियाव बाहायनाय बायदि अनेक अनेक जोंना हाग्रामाफोरनि हाग्रामाफोरखौ जेनबा फोजोबस्रांनाय बायदि जोंनि गेसफोरखौ जोङो नांगौ बिबांनि बांसिन बाहायनो आरो जोंना गारि म टर अनजिमा बारायबाय बिनि थाखायनो जोङो बायदिसिना बे पेट्रल डिजेल बायदिसिना गेस जोङो बांसिन बाहा बायनाय जायो आरो जोंना बायदिसिना फेक्टरिफ्राव बायदि बायदि गेसफोरखौ बाहायनाय जायो बिनि थाखायनो माने बांसिन ओ जों सुबुं माहारियानो बिदि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव बांसिन बेफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव माने बिदुङाबो माने बिदिनो बाराय बारायनो हमदों दुंलाबनाया बारा जानो हमदों दा जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो ओ दंफां लाइफां बायदिखौ जोङो जोबोद गोबां फां गायनानै नांगोन आरो जोङो ओ हाग्रामाफोजो स्रांनाय बायदिफोरखौ जोङो होखारनांगोन आरो दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दाननो मोनि बायदि आयेन खालामनांगोन जोङो जेरावबो माने दंफां लाइफांनिबो जोंडो सारि सारि जि जागोन औ माने जों दंफां लाइफां फुरा सारि फालि मोजाङै गाज्रि नांगोन नङाबा जों मे सानसे समाव ज मे सानजोंनो मन जागो बेबायदि जागोन आरो जों माने सुबुंङा जि मावदों जोंङो बिदिनो फिथाइखौ मोनफिनगोन आरो सानसे सम जोङो सिगां समाव जोबोद मोजांमोन दानि दिनाव माने जोबोर गाज्रि खामानि मावलांङै मावलांङै मावनानै दायो जोङो बिनि फिथाइखौ मोनगासिनो दङ दा जोङो दा जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो आरामै थानो थाखाय जोङो दंफां सायाफ्राव थानो गोनां जादों बिदिनो बायदि न' सिंफ्र्लाव थानो गोनां जादों बिदिनो एसिफोर लगायनानै फेन लगायनानै जोङो फेन एबा एसि फोर लगैयालासिनो जोङो माने न'आवबो थानो हायि बायदि जाबाय बिदिनो सिगांनि समाव बिसि फोरजोंनो थानो हायो गिसिब गंसे फोरजोंनो- सानसे गाहाम जोङो गरम बाबो माने फोरजोंनो हायोमोन दानिया बेफोर गिसिबफोरजों जों थानोनो नो नागिरला बांसिनानो फांखा आबादि फांखा आरो एसि फ्रिस आरो थान्दा दैफोर जोङो लोङो आरो सानफ्रामबो जोंना माने बिदि लोंग्राखाय माने सानफ्रामबो नांसिगौ बायदि बायदि जानानै माने जोङो माने थानो हायैसिन जाला समसिम फैबाय आरो दा जोङो बांसिनानो नुनो मोनदों बेमार आजारफ्रा माने कम्पुथाराव बांसिन जानो नागिरा बिदिनो बारा जानायनि थाखाय बायदि बायदि बेमारफाव साग्लोबनो हमो जेरै रनदिस निम'निया बायदिफ्रा सानदुंआव थाबाय थानायनि थाखाय बांसिन जायो आरो जाय बेमारि गोनां सुबुंफोरो सान्दुंखौ सहायनो गोब्राब जायो आरो न'आव थानाय बेमारि मानसिफ्राबो माने गोबांनो खस्थ' मोननांगौ जायो सानदुंनि थाखाय। हां थोनो थोनो मोननाय जायो बिदिनो प्रेसार गोनां मानसिफ्राथ' गोबां खस्थ' मोनो। इदिनो ओ सान्दुंनि गरमखौ बिसोर माने बारा सहायनो हाया जायो। बिसोरो माने ओ ओ थैया माने रोजा जानानै थायो ब्लाड प्रेसार गोनां मानसि बेनि थाखायनो माने बिदुङा बारा जानो नागिरो चान्स थायो दाउ खर'सिम दावखोबाथाय माने सुबुङा जिउ खहा जानो हागौ आरो बेनि थाखाय माने बिदुंआ प्रेसार बायदिफोरनि थाखाय आरो बिदुङा बांद्राय बिदुं दुंनाया जोंनि बिफां लाइफां जिब जुनार गासिबोनि थाखायनो मोजां नङा बांसिन बिजों बुं मोनो एसे खैफोद गोनां एसे गिख्रंथाव महर जायो जोंनो एसेल' गिबिआवनो बिदुंआ जोंनो थाखाय मोजां जों माने सानदुङा जोंनो फुंनि समाव भिटामिन दि होयो आरो बेलासि समावबो बेनो सान्दुङा जोंनि थाखाय एसे फु ओ बेरे फुंजनि सान्दाआ जोंनि थाखाय मोजां आरोना आरो मोनाबिलिनि सानदुङा जोंनि थाखाय मोजां। ओ बेलासि बायदिनि सान्दुंआ माने जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो जोंनि थाखाय खहा गोनांसो जायो ओ गासि बो बिथिङावनो दैयानो हग गासिबो माने राननो हमो एबा जानो हमो बिदिफ्रावथ' दा थांनो हाया जायो गरम जायो दैया जेन आथिं होबानो माने दैयानो माने ओरैबायदि दै फुदुंनाय बायदि जायो दिनै जेरावबो बिदिनो बे बिल्डिंफोरनि थेंखिफोरनि दै जमा खालामना दोननाय बेफोरनो गुदुं जायो दैयानो जोङो माने दुगैनाय बादिबा जोङो जोबोद गुदुं गुदुं मोनो। बिदिनो दैखौ नों गारजोबनो गोनां जायो आरो दैखौनो फुदुंनाय बायदि जाजोबो सेनटेस थानाय दैफ्राबो थारमाने ओरैबायदि सम अबयस्या समस्या फैबाय माने जोङो बेफोरनिफ्राय माबोरै रैखा मोनगोन जोङो माने बिदिनो दंफां लाइ फां गायबाबो जों माने आगोर मोनै बायदि जानानै दङ। दंफां लाय फां गायबाबो जों बिदिनो जोङो दा साननांगौ जानानै दं फैदों ना ओम जों मा जों बोरै रैखा मोननो हाबावगोन बिदिनो बायदि जोङो साननानै माने गोबां सिन्थायाव गोलैनानै दं आरो दा होमबा नोंथां ओ जोंहा समा जाना फैबाय
औ औ औ दोनजासिगोन ना? औ।